नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा?
अ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दा मा खालामनानै दोङो?
अ नोंथां आङो दा ओरैनो दसे जिरायना दं र
औ आङो नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो होननानै सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सवरायजागोन नोंथां जागोन दे
औ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा दावबायनानै ओ मा मा गियान आरजिनो हायो बा नोंथाङा बबे बबे जायगायाव दावबायहैखांखो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां औ ओ दाव बायनाय होनोब्ला जोङो दावबाय नाया जोंना ओ मोनथाम मोनब्रै रोखोमनि बिदि थायो जोङो हाजोंबो दावबायनो हायो। दैजोंबो दावबायनो हायो, अ अख्रांसाजोंबो दावबायनो हायो नोंथां लोगोसे
औ औ नंगौ नोंथां।
औ।
औ।
ओ औ औ दावबाय आङो आं दावबायनाय दावबायनाय जायगाफोरानो जाहैबाय जोङो ओ जु जायखौ जोङो जुनारसालि होनना बुङो बेयाव आङो दाव बायबाय लोगोसे ओ स्कुल कलेज नि लोगोफोरजोंबो एसे गोजानाव दावबायनो थांबाय लोगोसे बे नखर फेमिलिजोंबो फेमिलिजों बे मिथिंगायारि जाय थासारि जोङो दैमा दैमा दैसा जाय जायगायाव जोङो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोना। बेफोरबायदि जायगाफोराव नायथिंनो थांबाय बेफोरबायदि दाव बायनायनि गेजेरजों जों गोबां गियान आरजिनो हायो। गोबां जोङो ओ बाहेरा गियान आरजिना बुथुमनो हायो। जोङो जाय जायगायाव थांनानै जों औ जोङो बै नि दावबायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे जायगानि एबा बै जायगानि जोङो ओ थासारि बारहावानि थासारि लोगोसे बेजों लोगोसे बेयाव सोलिनाय जानाय लोंनाय जानाय लोंनाय बै ओन सोलनि आ सुबुंफोरनि ओनसोलनि सुबुंफोरनि गान्नाय - जोमनाय, बिसोरनि हारिमु, बिसोरनि गासैबो थासारिफोरखौ जोङो दावबायनायनि गेजेरजों ओ मिथिना मोननाय जायो एबा जोङो नुना मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
लोगोसे जोङो बेैफोर दावबायनायफोराव जाय जाय जोङो प्रेकटिकेलि मेगनजों नुनो नुनो मोना जोङो बिजाबफोरावलसो फरायनानै नुनो मोनो बेफोरबायदि दि जायगाफोर राव जोङो थाङोब्ला जों मुंदांखा थानसालि जोंनि गोदो गोदायनि बायखोन्दा नेरसोन बेफोराव जोङो नायनो बेफोरखौ जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो गोबां ओ गियान बुथुमना लानो हायो। जेरै जोङो मुंदांखा ओ मुंदांखा जोङो मन मन्दिर एबा थानसालिफोराव थाङोब्ला जों मिथिना मोननाय जायो बै थानसालिखौ मानो गायसननाय सोर सोर रा सोरनि मुङै ओ सोर बिमानि मुङै थानसालिखौ गायसननाय बेफोरबायदि जोङो माने गोबां मिथिना मोननाय जायो आरो नोंथां। लोगोसे बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ नायनो थाङोब्ला जोङो गोदो गोदाय एबा आजै आजौमोना माबायदियै माबायदियै संसार जाबोदोंमोन, माबायदि बिसोर थादोंमोन, बोरै बिसोरो ओ सोदोमस्रि जाखांबोदोंमोन, बोरै बिसोरो ओ औ सुबुं - सुबुं महरै बोरै बिसोरो थांनानै थाबोदोंमोन ए बा मा मावनानै जा-जाबोदोंमोन, मा बोरै जाबोदोंमोन बेफोरनि सोमोन्दै जोङो गोबां ओ रोजा - रोजा बोसोरनि सिगां जानानै थांनाय जोंनि सुबुं माहारिनि जिउ खांनायनि सोमोन्दै जोङो गोबां ओ गियान मोननो हायो। आरो बेफोरबायदि बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ जोङो फरायसाफोरखौ ओ दिन्थिनो लाङोब्ला फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरखौ दिन्थिनो लाङोब्ला बै फरायसाफोरा ओ बिजाबाव मेगनजोंनो नुहैनानै मिथिना मोनो नोंथां। दा ओ नों थाङाबो दावबायनानै माबायदि मोनो? बेनि गेजेरजों दावबायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होलाय नोंथाङाबो।
औ नोंथां।
औ नोंथां।
दावबायनाय होनोब्ला जोंना दावबायनाया ओ गोबां रोखोमनि थायो होननानै नोंथाङा दहायनो बुंखांबाय बेबायदिनो जोङो हो गारि म फोरजों दावबायनाय ओ अक अख्रां साजों दावबायनाय दैजों दावबायनाय बेबायदिनो जोंहा दाव यैनो हायो आरोना नों थां ओ जोङो दावबायनाय थाङो होनोब्ला जोब बोद ओ मोजां मोनो आरोना नोंथां आङो दावबायनो होननानै। बेबायदिनो आङो गोबां जायगायाव दावबायनो थांखांबाय आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोङो खाथि खालारनि ओ सकि हा जे ओ बेबायदिनो मानास हा ग्रामा काजिरङा हाग्रामा बेफोराव आङो थांनानै जोब बोद मोजां मोनो आरोना नोंथां बेबाद दिनोहाय जोङो मानास हाग्रामायाव थाङो थांनानै जोबोद मोजां मोनो ओ बेबायदिनो जोङो मिथिंगानि गाबजों बुं फबनाय मानाय हाग्रामाया बेवहाय थांनानै गोबां गियान नुबोनो हायो जेरैहाय जोङो मिथिंगायारि सोरजिनाय बेबायदिनोहाय औ गान्दा मैदेर मै मोसा बायदिसिनाखौ जोङो मानास हाग्रामायाव नुनो मोनो बेबायदिनो आङो बेनि अनगायैबो गोबां जायगायावहाय दावबायनो लुबैनानै दोङो आरो ना नोंथां। जेरैहाय जोंनि ओ नर्थ इस्टनिनो जायगा बेबायदिनोहाय अरुणाचल प्रदेश नागालेण्ड मे मेघालया बेबायदियाव आङो जोद थांनो गोसो जानानै दङ आरोना नों बेयाव थांनानै आङो बेसे रायजो जानाय बिसोरो माबोरैहाय रायजो जायो बिसोरनि जानाय लोंनाय बिसोरनि कालचार बिसोरनि ओ द्रेस बेफोरखौ आङो जोबोद ओ गोसो नायनो लुगैदों आरोना नोंथां बेफोरो सोरो जोङो गुबुननिफ्राय गुबुन दाबसे जायगानि बे जों गुबुन दाबसे जायगायावहाय थाङोबोला माबायदि बिसोरो जोंखौ ओ मान सनमान होयो बेनि थाखाय आङो जोबोद थांनो गोसो जादों आरोना नोंथां। बिसोरनि रायजो जानाय नायनि सायाव आं मोनथिनो जोबोद गोसो जानानै दङ आरो नोंथां ओ बिदिनो जोङो दावबायनानै गोबांहाय गियान आरजिनो हायो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो ओ गोबां दावबायनो हायो आङो बेबायदिनोहाय उन्दैनि ओंखायनो ओ जोंनि फरायसालिनिजोंबो आङो गोबाङै दावबायनो थांबाय बेबायदिनो ओ जुनारसालि बेनि अनगायैबो जोङो ओ बाथौ थानसालि ओ मुंख्लंफोरनि ओ थैनाय जायगा बेफोराव थांनानै आङो जोबोद ओ मोजां मोजां मोनो आरोना नोंथां जोङो दावबायनानै जोबोद गियानबो आरजिनो हायो आरोना नोंथां। नोंथाङा आंनो फंनैसो